औ हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
नोंथां
ओ गिबियावनो मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
औ
ओ आङो आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
हागोन दे नोंथां
औ ओ बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि बर' हारिनि जि ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनाय जि मोनसे आरिमु बेनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां
बिदिब्ला गिबियावनो नोंथाङा आङो नोंथांमोननि ओनसोलनि जि जोंनि हारिनि सुबुंफोर बैसोर सुबुंफोरा बेबायदि दाउ अमा बोरमाफोर फिसियो नामा आरो फिसियोब्ला माबायदिहै फिसियो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ गिबियावनो आं बुंनो सा थांसै जोंनि ओनसोलाव बिब्दिनो गोबां मा होनो निखावरि न'खरफोर दं जाय दाउ अमा बोरमा बायदि फिनानैनो जाबोगासिनो दं
नंगौ नंगौ
औ आरो बिब्दिनो खायफाया दाउ अमा बोरमाखौ मोजाङै जोथोन लाना फिसिना एसे गोदोर माने बांसिनबो जा गोदोर फिसिलांनो हादो माने गोबां माखासे औ बिब्दिनो खायफाया जेरै अमा फार्म दोङो बोरमा फार्म बोरमा फार्म बायदि दोङो
औ
दा बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि ओनसोलाव बिब्दिनो अमा बोरमा बायदि फार्म खुलिनायफोराव
औ औ
होनाय आदार
औ औ
आदारफोरा माने बेखौ जोङो दा जेरै दाना बुङो जेरै स्टारटार पिट पि सापर बायदि होनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
दा नायनो थाङोब्ला गोदो गोदाय जेनेबा फिसिनाय अमा दाउ बोरमा बायदिया
औ
बेबायदि दाना एबा गुन्दै मोनजानो थाङामोन
नंगौ नंगौ
गोदोनि दिनाव दिंख्रिजों देनाय माइनि गुन्दै जायखौ औ जुजाय माबा गुन्दै जायखौ आथिखाल मुगायाव जुजायसो बुङो
नंगौ' नंगौ
खौसो बांसिन होनाय जायोमोन।
औ नोंगौ
आथिखाल मुगायाव माइ सौग्रा मेसिन बायदि ओंखारदों।
औ
माइ सौनाय गुन्दैया गोदोनि दिंखिजों देनाय गुन्दैनिसाय एसे गुन्दैसिन माने गोबां मानो गुन्दैसिन गयो जाय गुन्दैखौ दाउ दाउनोबो होयो एसे बोरमा अमा बायदिनिबो होयो।
दा बुंनो थांब्ला गोदोनि दिेंखिजों देनाय जुजाइखौ दानि आथिखाल मुगायाव जुदि
बानायनानै एबा देनानै जुदि अमा बोरमा दाउनो होयोब्ला
नंगौ
बेफोर जिब जुनारा माने बेफोर गुन्दैखौ बारा जाबांनो नागिरला
नंगौ नंगौ थारैनो
मानो होनबा मानो होनबा आथिखाल मुगायाव जि सुबुंनि साननाय गोहो
नंगौ
बेफोरो गोबां माने बारायलांबाय एसे सोलायसिनबाय औ सोलायलांबाय बेनि जाउनाव गोबां गोदान गोदान जाग्रा जुनारफोरनो जाहोग्रा दाना बायदि ओंखार ओंखारनाय जाबाय
औ
दाउ अमा बोरमाफोरा गोदोनि फिजानाय जुनारसै मोजांसिन जासिदाया आरो
नोंगौ थारैनो थारैनो
औ नोंथां दा आं बेखिनिखौनो फोरमायग्रोनो हाबाय दा आं नोंथांनिसिमबो मोननैसो बिबुंथि ओरैनो फोरमायजानो लुबैदों नोंथांङा एसे हागोन ना
औ। हागोन नोंथां जों नि गामि ओनसोलावथ' नोंङो गुजिगु जौखोन्दोआनो जोंहा बेबायदि अमा बोरमा नंङा बा दाउया थाखाथारो नंङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बर' गामियाव हाबोब्ला न'खरफ्रङावबो दाउ नंङाबा बोरमा नङाबा बा अमा जोंहा फिसिनाय आगोलनिफ्रायनो हुदा दंखायो आरो दिनैसिमबो जोंङो फिसि यो
औ नंगौ नोंथां
बेयो जोंनि बेबो मोनसे जोंनि फालांगि बे मोनसे लाम जेरैहाय जोंङो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै गोबांखिनि रां आरजिनो हायो दिनैनि दिनाव जोंङो माने दिनै बेबायदिनो खायफा न'खरफोराव दाउ अमा बोरमा फिसिनानैनो बिथांमोना न'खरखौ सालायदों न'खरखौ दादों गावसि नि नांनाय मानि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय देलायनाय गथ'खौ फरायहोनाय बायदिसिना खरसाफोरखौ दाउ अमा बोरमा फाननानैनो दिहुननायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
आरो दिनैनि दिनाव जि बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बे फिसिनायखौ लोब्बा लाखि नानै एबा नोजोर होनानै
औ नंगौ नोंथां
फोराबो गोबां बायदिसिना बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनायफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
जेरैहाय बोरमा फिसिनायनि थाखाय बोरमा खानो न' सोरखारनिफ्राय हरनाय अमा फिसिनाय फोरनो अमा दोनग्रा गन्द्रा सोरखारनिफ्राय हरनाय दाउ फिसिनायफोरनो दाउ फिसा राननानै हरनाय बायदि हेफाजाब खालामनाय खौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां थां
बेबायदि हेफाजाबखौ मोननानै जोंनि जाय बिथांमोना दाउ अमा बोरमा फिसिग्रा बिथांमोना जोबोद सहाय मोनदों होननानै आं सानो आरो नंङा होमबा आं
औ नंगौ नोंथां
दिनै दाउफोरा थाब थाब देरनायनि जेरैहाय भिटामिनफोर जों बायनानै मोनो दाउफोरा थाब थाब देरनायनि जोंङो आदारफोर बायनानै मोनो बेबायदिनो ओ अमानियाव फेलौ जानो हायैनि बोरमानियाव फेलौ जानो हायैनि जों मुलिफोर मोनो बेबायदि मुलिफोरखौ दानाफोरखौ होनानै जोंङो आरोबाव खम समनि गेजेरावनो गिदिर खालामनो हानाय मोनसे जोंहा सहस उफाय जादों होननानै आं सानो आरो दा जोंङो बा आथिखालनि दिनाव जोङो मासे अमाखौ बाय फिनानै बा जोङो दाइन मास बा गु मास जि मासावनो जोङो फानोब्ला गोबां बिबांनि फैसा मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ गोदो गोदायनि दिनाव जोङो ओ अमाफोरखौ न'नि साखाथि फाखाथि ए हाब्रुफोराव खानानै दोननाय नुयोमोन जायगाफोराबो एसे गाज्रि जानाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव जों नुनो मोनसैबा दानि ओ दिनजों सोलिनानै आथिखालनि समजों गोरोबनानै दानि मानसिफोरा अमा दोनग्रा न'फोरखौ एसे ए्क्स रायै लुनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ
बुंनो थाङोब्ला अमाखौ जोङो बेबायदि गाज्रि बा हाब्रु फोराव बा दंफां सिंफोराव खाना दोना लाबासिनो जों जुदि मोनसे फिसा न' बानायनानै बेनि सोरगिदिं हाब वाल होनानै फ्लरखौ जोङो फाक्का खालामनानै अमाफोरखौ दोननो हायोब्ला अमाफोराबो जोंना बेमार आजारा एसे खम जायो आ आरो जोङो गोसोबा नो ओ आरो जों गोसोबानो अमानि खिफोरखौ सुनानै साफा सुफा खालामनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबांखिनि ओ बेबायदि दाउ अ मा बोरमा फिसिग्राफोर दङ न'खरफोरनावबो फिसियो होनना बुंबा गोरोन्थि जानाय नङा। आरो बिथांमोनाबो ओ दानि जुगनि गोदान गोदान आदब खायदाजों दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
दा आङो नोंथांनिसिमबो ओ मोनथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्रायबो नोंथांनि न'खरावबो जेनेबा बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिसियो नामा आरो फिसियोब्ला नोंथाङा बा नोंथांनि न'खरा माबायदियै बे दाउ अमा बोरमाखौ जोथो लायो बेनि बागै आंनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां ओ नोंथां आंनि न'खरावबो बिब्दिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनाय जादों।
औ औ
जोङो जोंहा माने जोंहा नोंथां दाउ खौ दाउनो मोनसे एक्सट्रा माने न'सा कलार बानायना होयो होनाय दों बोरमानो थाब औ दाउ दोनग्रा न' आरो बोरमानि एक्सट्रा बैसां दोननाय दं जेराव बोरमाया थायो मानो होनब्ला बोरमाया बोरि जा गा माने गोरान जायगा गोजौ जायगा नायागिर नालाय नोंथां।
औ नंगौ थारैनो औ नंगौ
आरो नोंथां बुंनाय बायदि अमाखौ जोङो पाक्का बानायना एबा हाब वाल बानना दोननांगौ होनदों नोंथांनि मथे औ दा नोंथां बुंनाय बायदि जा दा एसे बानायद्रायनो हायाखै मानो होनबा जोंहा दा अमाफोरखौ
औवानि बेरा दुमनानैनो दोनथेनाय जाथदों नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथांनि नखरा बेबायदि सोरखारिनि ओ बर्थमान बा आथिखालाव जेबो मदद मोनथआाखै आरो जेनेबा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंहा आथिखालाव बिब्दि सोरखारनि जेबो मदद मोनथवाखै नोंथाङाबो नोंथांनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां आ आं निजि गाववनो आ आङो सम-सम। आ बेबायदि अमाफोरखौ फियो। आरो दासान्दि आङो आरो। आ अमा फियो आरो बोरमा फियो आरो दाउ फियो आङो। बे अमा, बोरमा आरो दाउ बे। आ जि-जि जिब-जुनार बे मोनथाम दाउ आरो। अमा, बोरमा बेखौ जोंहा न'खराव बोसोरफ्रोमबो फियो आरो आङो। दिनैनि सानाव आ मा खालामबावदों। आ सोरखारनि जेबो हेफाजाब मोनाखैबाबो आङो अमानि थाखाय। एक्स्रायै आङो मोनथाम रुम खालामनानै लादों अमा फिनो थाखाय फाक्कानि। आरो बोरमानि थाखाय बैसां मोनसे रुम आरो दाावनि। थाखायबो दाउ गन्द्रा मोनसे रुम दं दासान्दि आङो। ओ माब्रै माब्बासो अमा फियो आरो। ओ मा जिसे बा जिनैथासो आंहा बोरमाफोर दङ आरो। जौसेथासो आंहा दाउफोर दङ।
औ
जोङो बेबायदि। दिनो अमा बोरमानो अमानो सम मथे आङो फेलौनि मुलि होयो। आरो भेक्सिन होयो बोरमानोबो सम मथे आङो भे। मुलि होयो भेक्सिन होयो आरो दाउफोरनोबो आङो। ओ। बे-बेराम जानो हायि बायदि आगोल आगोलावनो आङो मुलिफोरखौ होयो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
आरो बुंनो थाङोब्ला आङो। ओ अमा फाननानै जेनेबा बोसोराव खमैबो। आ से लाख बाजि रोजासो रां आङो खामायनो हायो।
औ नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बेखिनि खामानि। खौ मावनानै।